औ
औ खोनाबाय दे
औ बिदिबा जों आबहावानि सायाव सावरायफिननोसै नामा ना
औ औ सावराय जायो
उम आबहावा आबहावा बुङोब्लाथ जोंनि सोरगिदिं थांनाय थानाय जेनेबा बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा बेफोरखौनो बुजायो नङा होमबाना
औ औ बेफोरखौनो बुजायो गाहायै आबहावायाव माने ओ सुबुं मानसि माहारियानो मेन आरो मानसि माहारिखौनो माने गियानिसिन जिब हिसाबै साननानै लानाय जायो
औ हायो आरो बे आबहावाखौ जोंहा रैखाथि खालामनाया जोबोर गोनांथि
औ नंगौ
गैयाब्लानो जों जिब-जुनार माहारियानो थां आरो ना बेनिखायनो जोङो गोख गोबा दिनै जों आबहावाखौ लाखिनाया जों साफ्रोम सुबुं माहारिनि गोनां होननानै आं सानो आरो।
औ औ औ आबहावाखौ गोग्गो लाखिनायाव नोंथाङा माने गिबियावनो ओ नोंथांनि साननायनिफ्राय ओ मा फैग्रोयो जेनेबा आबहावाखौ माबोरै गोग्गो लाखिनो हायो? बेनि बागै एसे फोरमायदो।
आबहावाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो माने गारि मथर सालायनायखौ जोङो खमायनांगोन आरो जों साखोन-सिखोनै लाखिनांगोन जेरै प्लास्टिक जिब जुनार थैनाय बायदिसिनाखौ जों जेराव मेराव गारनो नाङा जोङो गोथौ हाखर जावनानै फबनांगोन बा सावनांगोन बे आरोना ओरै जोङो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो सानफायाव खमावबो फांथाम बा फांब्रै बिफां गायनांगोन आरोखौ आं सानो।
औ औ औ
बेखिनि आरो अब्लासो जोङो आबहावा खौ गोगो लाखिनो हानाय माबाया फै
ओ बिनि ओमफ्राय ओ आब हायाव मोननाय बिफांनिफ्राय जोङो माबायदि मदद मोननो हायो?
मददाथ' जोंनो बिफाङा जोंनो थोजासे मदद होयो जेरै बिफां-लाइफ फांआ नङाबाथ' जों ओरैनो थांनानै थानो हाखाया नालाय जेरै बिफाङा कार्बन-डाइ हगारो नङा होमबाना आरो जोङो अक्सिजेन
औ औ औ औ अक्सिजेन हगारो ओमफ्राय जों कार्बन डाइ अक्साइदखौ माने जों हगारनाय कार्बन डाइ अक साइद खौ बियो सोबनानै लायो आरो औ ओ
बिफां लाइफां
औ
उम
ना बाथाम थथा जोङो थाखाय बाथाम आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानियावबो बाहायनो हायो जेरै
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनानो मोननाय जायाखै।
आबहावानिफ्राय मोननाय नांगौ जानाय खामानियाव बाहायनानै
उ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जादों नङा होमबा?
गुबुंले जालांगासिनो गुबुं
औ बे सुबुं अनजिमाखौ बांहोनायखौ खमायनो माबाफोर राहा दं नामा?
सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनाय राहायाथ जों बे गाव गावनि सायावनो सोनारो।
औ औ
आं बेखौ बुंनो सानो आरोना जों गाव गावनो
औ
जिउ खुंनायाव गथ गथाय खांनायाव एसे प्रब्लेम
नोंगौ
बांद्राय सानैनि बारा बुरजा गथ
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
माबाखौ होबथानाय माबाया
औ औ
आंनि साननायाव आरो आरो नोंथांनि साननायावबा
मोजाङै खोनायासै नोंथांनिखौ हेलौ खोनादोंना?